औ
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
ओ फ्रि नामा नोंथांङा नोंथांजों माने फंनैसो सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों
औ दाथ' फ्रियानो नोंथां ओ सावरायनो हागोन
औ औ अब्ला माने आं नोंथांजों सावरायनो सानदों जे माने जोंनि गामियारिनि मानसिफोरा बा गामियाव जोङो बोरै बोरै माबायदि थायो माने माबा माबायदि बोरै बोरै माफोर माबा फोर रुल्स दंङ माने बेफोरनि सायावहाय माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ औ अब्ला बा जोंनि गामिनि एसे रुल्सफोरखौनो जागायजेननोसै नामा नोंथां आंङो औ औ माने गामि हिसाबैथ' जोंनियाहाय जेनेबा गामियाव थानायाव गामियारि ओनसोलाव आं माखासे माने जोंनि गामि खाथि खाथि बा जों गामि गासिबो माने जों नुनो मोनदों जे माने सबहाबो मोनसे मोनसे माने नियम मोनसे थायो बा माखासे रुल्स थायो जेरै जोंना गामियाव दङ गावबुरा थायो जिहेथु गामिनि मानसिफ्रा माने गावबुरा सेक्रेटारि आरो मा थायो बेयावहाय हालमाजि आरो मोनसे थायो देउरि
उम
जिहेथु गावबुरा होनोबानो माने गावबुरायानो मेन जाहैबाय जेनेबा गावबुरा जिहे गावबुरानि सायाव एसे गावबुरानि बांसिन खोथाया गामियाव सोलियो जिहेथु सायख'नानै दोननाय जायो जि एसे मानिजाथाव बा एसे माबा मानसिखौहाय जोंङो बासिनानै दोनो गावबुराखौहाय बिनि उनाव थाबाय सेक्रेटारि सेक्रेटारिया जाहैबाय जोंनिया जे गामिनि बाजेट जिहेथु माने गामिनि रायजोआव माखासे जोंना थायो बिदिनो दो दख्ला बायनानै दोननाय बा हाबा हुखा जायोबा जोंना। बेफोरबायाददि गोनांथि जानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो रायजोनि गेजेरावहाय माने बायनानै दोन थुमनाय माखासे बुस्थु थायो जोंना जेरै खे साराय थोरसि बा सियार तेबोल माखासे इस स्क्रिन बा दामग्रा देग्रा आगजु बा माखासे बेफोरबायदिनो बुस्थुजों जि जि माने हाबाफोराव हाबाफोर जायोबा बा माबा मोनसे ओ फोरबोफोर जायोब्ला जे माने गामियाव एसे एनैबाबो हेफाजाब जानाय बेफोरबायाददि माने जों गामिनि रायजोफ्रा बायथुमनानै दोनो बा गामियाव मा मानि माखासे हिसाबफोर थायो। माने बेफोरखौहाय जोंना सेक्रेटारिया नायनाय जायो आरो बेनि उनाव थाहैबाय जोंना हालमाजि हालमाजिया जोंना जाहैबाय जे माने मिथिंफोर जायोबा बा सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे जायोबा बा सोरनिबा मानसि थैनाय सोरनिबा मानसि माबानाय माने हाबा जानाय बा बिलाइ हरनाय बेफोरबायदिनि माने खबर दैथायग्रा आरो हालमाजियाहाय जिहेथु माबा मोनसे जायोबा माने हालमाजिय न न'खर न'खर थांनानै उमुगनियाव ओरैबायाददि जादों बा उमुग जायगायावहाय मिथिं दङब बा बेफोरबायादि बा गामियाव मिथिं दङबा माने बेफोरबादि खोन्थायो आरो माने खबर दैथायो थायग्रा जायो आरोना हालमाजियाहाय आरो जिहेथु माने बे जोंना रायजोनि हायाव बा जोंना रायजोनि हा मोनसे दङ रायजोआवहाय रायजोआनो जयैनो बायनानै दोननाय आरो बेवहाय न' लुनाय दङ
औ
माने बाथौआवबो जोंना बाथौ गोजा नालाय गामियावहाय बाथौखौ फुजियो जोंनिया बिनो बेफोरबायदि गायनाय दं आरो जिहेतु नख बे न'नि जिहेथु बुस्थु बाहानि दोनथुमग्रा न' बेनि साबियाबो माने जोंनिया हाल माजिनाय आखाइायाव दोननाय जायो आरो जों बेखौहाय
औ औ
जिहेथु आरो मोनसे थाबाय देउरि देउरिया जाहैबाय जोंनिया जिहेथु जोंना गजाफोर जायो जे बा माबा मोनसे फुजाफोर जायोबा
नोंगौ
माने दिउरिया जोंना जिहेथु दै सान्थि जेनेबा जोंना गारजाया मोननै रोखोमनि जायो जोंना जेब्ला जोङो मा होनो जोंना माइया एसे मोनहां जायोबा जोंना बा एसे मोनोबा बे समाव जायो जों जोंना लोखि गारजा जायो जिहेथु जोंना। आरो एसे दैज्लां समावहाय जायो जोंनिया। दैज्लां जाहां जाहां बा जोंनिया जायो। हामबाय गार्जा होननाय जायो आरो बेखौ। मोननै मोननै नियम खान्थिजों जों गारजा। खौ जोङो फालिनाय जायो आरो जिहेतु बेफोरबायदिनो आरो माखासे साखाथि जोंनिया जेब्ला हाबाफोर जायो।
औ।
फोर जायोब्लाबो जोंना माखासे नियम खान्थि दङ गामियावहाय हाबायाव हाबानि सानसे सिगांबा माने हाबा मोनसे खुंनो थाखाय मोनसे न'खराहाय माने हालमाजिखौ बुंनाय जायो बा न'खरनि मानसियानो खोन्थाफुंनाय जायो जे माने जोंना न'खराव ओरैबायदि ओरैबायदि जागोन होननानै। रायजो राजा ज' जानानैहाय माने बोरै बोरै खुंगोन बेफोरखौ जोङो रायज्लायज्लायो माने बिदिनो हाबानि सानसे सिगां माने हाबायावहाय
बोरै बोरै माने सोर सोर ओंखाम ओंख्रि संगोन बा सोर सोर माने बेफोरबायदि माने दायथ' होनाय जायो आरो। सोरबाया ओंखाम राननाय ओंख्रि राननाय बा सोरबाया जुमाय राननाय सोरबाया आलासि लिंबोनाय। आलासि बुजायनाय माने बेफोरबायदि नियम खान्थि थायो आरो जोंना। गामियावहाय जिहेथु जोंना ओंखाम संग्राफोरनो थाखाय हरसे सानसे सिगांनो बा मोनाबिलि मोनाब्लि समावहाय जोंना न'खरनि मानसिया थांनानैहाय गय फाथै गय जरा फाथै जरा होनानैहाय माने जों माने बेखौहाय मान बावहैनाय जायो आरो ओंखाम ओंख्रि संग्राफोरखौ। खौहाय बेफोरबायदि नियमखान्थि जोंना बाहायनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो नोंथां मोननिथिंजायबो बेफोरबायदि नियमफोर गैगोना गैया माने गामिफ्रावहाय माबायदि नियम बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नोंथां ओ जों मानोना जोंनि बर' समाज एबा जोंनि समाज बा बर' हारिफोरा माने गावबा गाव मोनसे गामि ओ बा दायो बैबे गामियाव माने बे समाजाव माने मोनसे माने बय बयबोबा मोनफ्रोमबो गामियानो मोनसे मोनसे माने गावबागाव नेमखान्थि दानानै लायो। माखासे ओ माने सामलायनो थाखाय गामिखौ जाहाथे गामिया ओ गाज्रि जाया बा गाज्रि हाबाफोरा गामियाव सोलिया जाया ओ बयबो मोजाङै थायो बेफोरनि थाखायनो बैफोर खान्थिफोरखौ बानायनानै लायो आरो जों गावनो गाव। जोंनियाव बेफोरबायदि जोङो बा माबा मोनसे गिदिर दायफोर जाब्लाबो जोङो गामियावनो ओ सावरायलायनानै लिंलायनानै जोङो ओ बेखौ फोजोबस्राङो बा जोङो सुस्राङो जेंनाखौ जोङो गुबुन फोरनि बायदि जोंनियावहा मा पुलिसनाव थांनाय बा पुलिसफोरनाव केस होलायनाय बेफोरबायदि खान्थिया जोंनियाव गैया। जोङो गावजों गावनो गोरोबलायनानै बा गामियावनो ओ सावरायलायनानै जयैनो बेफोर जानाय माखासे जाथायफोरनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांलायनानै नै लायो थिग बेबायदिनो जोंनियाव थायो माखासे खान्थिफोर आरो बे खान्थिफोरखौ सामलायनो थाखाय जोङो मानसि फोरखौ जोङो सायख'नानै बिसोरनो ओ बिबान होयो। बिसोरनो बेसेबां थाम बोसोरनि थाखाय जोङो बिबान होयो। थाम बोसोर थाम बोसोरनि थाखाय।
औ औ।
ओं जेरै जोंनाव थायो आफादगिरि नेहाथारि ओ ओमफ्राय थायो हाल माजि आरो बेयाव माखासे सोद्रोमाफोरबो लाफायो जोङो जि जन बा जिब जोन। माने बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय सोद्रोमाफोर थाफायो। जोंनिया गाहाय बिफावखौ लायो बा गाहाय बाहागोखौ लायो होनोब्ला जोङो आफादगिरि आरो नेहाथारिया लायो आरो माखासे गाहाय खामानिखौ बिसोर मावो। थिग बेबायदिनो जोङो गामियाव माबा मोनसे मिथिं दावथिं जानोब्ला एबा जानो गोनां दङब्ला जोंना हालमा जिया लिङो। बयखौबो न'खर न'खर थांनानै लिंहैयो बा जोङो बेबायदिनो मानसिफोरखौ जोङो होखो माने लामा लामा थांनानै बुंलाङो आरो न'खर न'खर बयनावबो लिंनानै फैयो बा मिथिं लिंनाय जादों गामियाव मानि थाखाय लिंनाय जादों बेखौ खौबो एसे फोरमायबोखायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो मिथिंखौ जायो। बा सावरायलायो गामिनि जौगानायनि थाखाय जोङो माबायदि गामिखौ जौगाहोनो हागोन। बा जोंनि गामियाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो बेजों लोगोसे जोंनि गामि बेफोर दावगा आफाद जायखौ जोङो दावगा आफाद होननानै जोङो बुङो। बुङो बेफोर माने बेयावहा जोङो सोलोंथाइनि फारसेबो जोङो सावरायो गथ' गथायफोरनि फारसे जोंनि गथ' गथायफोरा बा फरायसाफोरा माबायदि सोलोंगासिनो माबायदि फरायदों मोजाङै लामायाव थांजना थाङाखै गाज्रि माबा खामानि मावदों नामा बेफोरखौबो नोजोर होनानै माने सम सम सावरायलायबाय थानाय जायो आरो औ बेबायदिनो? आरो माबा मोनसे जोंनि गामियावहा गोनांथि जायोब्ला बा मेल मिथिंनि गोनांथि जोंहाथ' सम सम बेबायदिनो बायदिसिना ओनसोलनिबा मानिबा मानिबा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदिनो जों आनसलिकनि माखासे मिथिं दावथिंफोर जायो बैफोर जानायनि थाखायबो जोङो जागोननि सिगां जोङो गामियाव सावरायग्रोयो आरो जों माबायदि खुंनो खुंगोन। माबायदि खुंनो हागोन। बेयाव बेयाव जाबाय मोनसे रांखान्थिनिबो गोनांथि जाबाय माबा मोनसे बुंनो थाङोब्ला बेखौ सावरायलायनानै जोङो समावहा जयैनो माने दो मेसें बोथोरफोरावबा जोङो ज'यैनो ओंखारनानै माइबो हालायो आरो जोंङो रायजोयैनो ओंखारनानै माइ हानानै बैफोर हाबाफारिफोरखौ जोङो जाफुंहोयो आरो। बेबायदि खालामो ओमफ्राय जोङो आरो औ नोंथां
औ औ
होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ औ जोंना सावख जाबाय। गोजोनाव थाबाय नोंथां जों।